हेलौ हेलौ। खोनादोंना नोंथां? हेलौ। हेलौ।
हेलौ।
औ खोनायाखै?
औ खोनादों दासो, खोनाबाय नोंथां।
औ खोनादों।
द माय
औ दङ।
ओमफ्राय मानोबा हरदोंमोन नोंथाङा?
आङो नोंनाव ओ मोनसे टपिकनि बागै सावरायनो होननानै हरनाय जादों।
उम मा टफिग?
बे टपिकखौ ओ गाननाय जोमनायखौनो लानोसै। हेलौ।
जायो जायो।
अम। जेनेबा गाननाय जोमनाय दख'ना आरिफोराथ' जोंनि बर' अ बेफोरो मोनसे ट्रेडिसनेल बेफोरो जेनेबा जाबाय दख'नायाथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे
नंगौ नंगौ।
आरो जोङो द दख'नाखौ दख'नाखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो, मा होनो बेखौ? दंफांनि सालखुन्था बेखौथ' बे नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ।
मिथिगौ नोंथां।
अ बे साल खुन्थानिफ्रायनो जोंङो। मा रोखोमनि दखना नांगौ, गाबखौ मा रोखोमनि अगर नांगौ, बेखौ जों गावनि आखायजोंनो दानानै खुन्दुं थुननानै खुन्दुं बायनानै दानानै गाननो हाथों थेवबो बे बायदिनो। जोङो दख'ना दानायाव जोंङो जोङो दखनाखौ दानायाव बायदि रोखोमनि मा गाब नांगौ नोंनो बेबादि ओ गाबखौ जोङो गाबा गाव सयस खालामनानैबो जो जायो जेरै गोमो बायदिसिना खालार आरो ओमफाय बेयाव जोङो आगरबो एरनानै होजायो जेरै आगरा बायदिसिना आगर थायो लाव बे गोदोनिफ्रायनो मिथिबोनाय बादि जोङो आगरफोरखौ लाव बेगर, खासि हाथाइ, दाउसा मोख्रेब, फारौ मेगन बायदि रोख रोखोमनि जोङो आगर मोननो हायो उम।
जेरै जोङो खोनादों नोंथां जेब्ला जोङो
औ औ।
खौ दा जोंङो सिगाङाव खुन्दुं नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां जोङो सिगां खुन्दुंखौ लाग्रोनांगोन खुन्दुंनि उनाव जोङो खुन्दुंखौ ओ जेबा माइदि गाङोब्ला माइदि होबाय। मायदि होखांनायनि उनाव ओ मुस्रि सानानै ओ सोंनानै ओम मुस्रि साब बाय नङा होमबा? दा मुस्रि साखांनानैसो ओ जेब्ला आ दानो लाङो थादजों नङा होमबा बे थार्ड जेब्ला ओ थार्ड दानो लाङो थार्डआ आ खुन्थिया मोनब्रैजों माने खुन्थिया मोनब्रै गायनानै ओ बस जे कार्डखौ बसायनानै सालखुन्था बानायनाय जाया नङा होमबा? खुन्था बानायनानै जों बे खुन्दुं खौ दानाय जायो। गुबैयैनो ओ नोंसोरो मा मा आ मुङै माने दानाय जायो थारमाने बे आगरखौ?
आगरखौना?
औ
ओ आगरखौथ' जोङो बायदिसिना इदिनो एसे सिमपुलखौनो लायो जेनेबा मेगन ओ फारौ मेगनफोरखौनो बांसिन लानाय नुनो मोनो ओमफाय बिनो ग्राबखौथ' नोंथाङा मिथिगौ जानांगो। बे ग्राबाव सेबखांग्रोनानै सो जों आगरखौ बेयाइ ओ बानायनाय जायो ओ जेनेबा स्रुम दानाय जायो आरो माने बिदिनो अ खायनानै जेनेबा ओ सुखांनाय जायो आरो आगरखो माने नोंनो मा रोखोमनि आगर नांगौ बेखो जोंङो मोनसे ग्राब पेपार लाबाय बे ग्राब पेपार थिखांनानै बेखौ उनाव नायै-नायै साफाय नाय बादि जेनेबा ओ थुनाय जायो आरो जेनेबा सेबखांनाय जायो थिग उम थिग बायदि बेबादिनो उम आरो खुन्दुंङाबो गोबां रोखोमनि थायो जेरै पलेस्टार थायो अम पलेस्टार ओमफाय माथा इदिनो बायदिसिना रोखोमनि थायो आरो भुट थिया बेफोरदोबो थायो। मोनफा-मोनफा
अ नोंथां बे जोंनि औ नंगौ नोंथां नोंथाङा थारखौनो बुंदों जे जोंनि जे आ जोंनि हारिनि जे जोंनि बर' हारिनि जे गाननाय जोमनाय होनबा दखना नङा ओमबा ओ दख'नाजों जोंङो मोनसे दख'नाजों नो जोंङो गासिबो गावनि मोदोमनि ओ गासैबो जायगायावनो फाननानै मोजां देलायना गाननो हायो बेसे समायना जोंनि जे दख'नाया
बर'हारिनि सिनायथि बेनो मोनसे औ औ अम
खौ जों गोदो ओ आजै आजौमोननिफायनो जे खुन्दुंखौ सोनानै सोंनानै दानानै गानबोबाय थानाय नो दासिमबो ओ बे ओ दानानै गाननाया सोलिबाय थायो नोंथां दा बे दानाया ओ नोंसिनि थिं दाबो बे दानाया सोलिबाय थायो नामा नोंथां
अ साफा सानै बेजोंनो जिउ खुंनांगौ नांगौ जायो मानो होनब्ला बिसोर गोदोनिफ्राय बिदिहि दानानै गामसा आरि दख'ना बायदिसिना दानाय ओ बिदिखौनो दानानैबो जिउ खुंग्रा जोंनि खाथियाव दंङ आरो आरो आथिखालावथ' बांद्राय बिदि साल खुन्थानि दंफांनिखौ बानायला जेरै दानाथ' बायदिसिना नोंथाङा मिथिगौ मिसिन बायदिसिना बिदि ओंखार दंङना दाना बिदिजोंसो बांसिन दायो
गौ नंगौ नोंथां जे दख'नाजों लोगोसे जे फास्रा जों फासराखौ खौबो लाब फायो जे दख'ना गाननायजों गस्ला गान बाय हार आरो बेजों लोगोसे जों मोनसे ना हाबावगो जि आर'नाइ आर'नाइ आर'नाइयाबो मोनसे जोंनिनो बर'नि गाननाय जोमनायजों थाग्रा मोनसे सिनायथि जेरै गोदो ओ दावहारुफोरनो जोङो बिर जोहोलाव फोरनो जे आर'नाइ खौ ओ जों गानहोयोमोन। जे बे औ दानानै हरोमोन दावहाननि थाखाय जे बे सिम्बल बियो मोन जे ओ देरहा
अ अ।
हा सारनायनि मोनसे सेम्बल हिसाबै जों दा आर'नायखौ बाहायनाय जायो आरो। दा बे आर'नाइ खौ जे गोदोथ' गोदोहाय जे हरसेनि गेजेराव जे दानानै हरो बे दानायनि हरनायाव माबायदि जेंना जायोमोन नोंथांमोनहा?
ओ जोबोर खस्थ' जायो मानो होमबा उन्दुआलासेनो हरसेनि गेजेरावनो खुन्दुं थुननांगौ जायो। आगर एर नांगौ जा ओं खालामनांगौ जायो आरो। खस्थ' खालामनांगौ जायो बे आर'नाइखौ आरो बे आर'नाइयानो जोंनि गुबै सिनायथि होनजायो उम।
आर'नाइ आ उम ना आ सिङाव जे बे आर'नाइ आर'नाइखौ जे अनेक माने आ आगर बेरखां होनाया जे ओ हाजो हाजो हायेन जोनि हाजो अ खोनादों नोंथां?
अ दा खोनादों बुंलाय।
अ हाजो आर'नाइखौ जे हाजोनि आगर जे बाथ' दन बा बन्दलाम अनेक सिस्टेमनि माने दायो आरो। दा
बानायनो हायो औ बानायनो हायो ओं।
दा बेखौबो बे अ सिस सिम बे जे दादों बे दानायाव जे बन्दुराम होनो जेनेबा हाजो आगर होनो बैदि हाजो आगर एरनायाव मा मानि गोनांथि जायो नोंसा खोन्थानो हागोन ना?
उम्म बेखौथ' मिथिया जायखिजाया जा मिथियो बेखौ बुंनो सानदों आं।
दे खोनथानो हागोन।
उम्म मा होनदोंमोन बे हाजो आगर एरनायाव ना?
औ हाजो एरनाय जे बेफोराव मा मानि गोनांथि जायो?
उम्म
हाजो आगरनि अनगायै माने जिखुनु जाया जि आगर एरनायाव औ बे आगर समान एसे खोन्थानो हागोनना?
जेकी जाया जा मिथियो बेखौ बुंनोसा सान्दों उम्म आगर एरनायावथ' गुबैयै उम्म
मोनसे मोनसे ग्राफ खाथा लायो हो नोंसोर दा बे ग्रााब खाथायाव नोंसोर ग्रााब खाथायाव नोङो मा आगर एरगोन नों जि बुंनो सानदों नङा होमबा नोंथाङा जे औ सेबखांनाय जायो आरो बे
आरो मोन सासे मानसिनो दानो हि दाबाथाय आगरनि आगरनि गोनांथि जायोबाथाय ग्राब पेपारानो ओ गोनांथि आरो
गोनांथि औ दा आं मोनसे सोंनो नागिरदों? नोंथांनाव जे ओ दख'ना दानो थाखाय जे नोसो ओ बिसेबां सम? हालागै नांगौ जायो
दखना गांसे दानो ओ सासे मानसि नो गांसे दख'ना
ओम औ
बो नोङो ओ गोसो होनानै दायोबा ईदिनो सानब्रै सान सानब्रै सानब्रै सानथामनि गेजेरावबो दहननो हायो मोजाङै। मोजांङै
औ माने गोसो होनानै दायोबा।
अ गोसो होनानै बां आरो थिग बेबायदिनो दखनाया बिदिल' गैया जे आरो ओम मा बुंदों?
औ जे जोंनि बे ओ ट्रेडिसनेल माने बर' हारिमुनि जे ट्रेडिसनेल दख'ना जेरै
अ अ
जोमग्रा दख'ना ओ आर'नाइ गाननानै जुदि ओ बायरायाव मोसायोब्ला ओंखारो बेसे समायना नुयो नङा होमबा नोंथां सम दा ओ जायखियानो जादियानो दिनैनि जे बे टपिकनि बागै सावरायनायखौ एसे खिनियावनो दोनथनोसै मा नोंथां
औ औ अ अ नेक्साव लोगो मोनगोन।